औ खुलुमबाय नोंथां ओह नोंथां मा खालामदो नोंथाङा?
अ ओ हरनि खाजाखो जास ओ इसे सिगाङावसो जाखांबाय आं नोंथां।
औ ओह गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय बावहरगोरबाय नोंथांसिम
अह आंनिफ्रायबो
औ ओ माजों जाखो नोंथाङा
अ इसे माने दाथ' जोंनिया बोथोरा थास' बिबारनि बोथोर थास' बिबारजों इस से अमा लाबदोंमोन बेथ' ज अ थास' बिबार बोथ' ज जोंनि बर'नि बर'नि मोनसे माने खाजा जाग्रा मेगं ओंख्रै ओंख्रै थास' बिबार जों जाखांबाय नोंथां लोगोसे बेदर लाबदोंमोन एस अमा
औ।
बेजों बेजों जाखांबाय।
ओह नोंथाङा ओ माब्बा उन्दुनायनि सम जायाखै?
अ नोंथां गो इसे माने आंनिया ओ मोनसे बियो समखा माने जाखांनाय इसे आं नोंथां इसे थाबायो आं माने लामाजाय लामाजा इसे थाबायो आं बयावनो थाबायगासिनो
अब्ला ज जों बे एक्सासाइस आरो बे उन्दुनाय सिखारनाय इफोरनि बागैनो एसे सावराय सै नोंथां
अ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। ओहो गिबि गिबियावनो आं नोंथांनिसिम आ
अह उम ओह आं बेखायनो कुइसन खामनायदोंमोन नोंथांनियाव ओह उन्दुनायनि बागै नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होदो मानसिनि जिउआव उन्दुनाया बेसे गोनांथि दं आ बा आरो माबायदियै उन्दुनांगो बेखिनिखो नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां मोनगौमोन आं
औ अह बे होम मोनथांनिया ओ नोंथाङा मोजां सोंथिखोनो सोंदो नोंथाङा ओहो जोंनिया उन्दुनाया जाहैबाय ओ बेयो मोनसे सम दङ' नङा होमबा ओब समा जाहैबाय हमना ला जोंनिया हरनि उन्दुनाया मोजांसिन आरो ङाव उन्दैबाबो एसे आं ओ गावनि देहाखौ नायना एसे थाब उन्दुनांगौ
औ।
आरो जों नि मोनसे गाज्रि हुदा दं आं गोबांनियावनो नुनो मोनो जे उन्दुयो ओम उन्दुयो गोलाङो माने किन्तु बिथाङा उन्दुलाङा नाथाय जानबुंखौ बियो थुगासिनो थायो जानबुंखौ थुनानै एसे हराव लागै थायो बिदि मेगन मोदै खालामोबा जोंनि देहाया जोबोर खस्थ' मोनो। नाथाय ओ खसथ' खसथ'खौ हमनो हाया। नाथाय सिं सिं बे उन्दुनायनि उन्दुनाय बेमारा बेरामा माने जाखो लांबाय थायो सिं सिं मानसिखौ। ओ बिदिनो ओ दिप्रेसनाव फैयो। खायसे ब्रेन माने खर'नि ओ ब्रेनाआ एसे खस्थ' मोनो आरो लोगोसे एसे स्किना माने मोदोम बिगुरा ओ एसे गाराय बायदि बायदि एसे जानो हमनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
आरो उन्दुनाया क्लियार जायाबा आरो क्लियार जानांगौ होननानैबो एसे एसेबां गोबाव उन्दुबाबो जाया उन्दुनायनि सम दं। ओ मोजां उन्दुलांनाय जाहैबाय बियो जोंनिया स्नि घन्टा थामजि मिनिट एबा दाइनघटा दाइघन्टा होनजायो आरो थाब हमना ला थाब जोङो ओ दा थाब उन्दुनांगौ हमना ला थाब उन्दुनानै एसे थाब सिखारनांगौ लोगोसे फुंनि बारहावाखौ जानांगौ बेनो आरो।
औ नोंथां।
औ नों आरो लोगोसे आं नोंथांखौ सोंनायदोंमोन मोनसे बाथ्रा। ओ जे दासान्दिथ' नोंथांनि देहा सोलेरा मोजाङैनो दं जानांगौ नङा होमबा? नोंथां अ अ अ। अ आंथ' बुंबायानो एसे आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिनि
औ औ उन्दुनायखौथ' जोङो उन्दुनाया ओ आं मोनथिनाय हिसाबै ओ मोनाबिलिनि ओंखाम जा खांनानै दसे दसे थाबायबाय थाबायखांनायनि उनाव ओ जोङो समखौ बुंनो थाङोब्ला समा जाहैनांगोन जोंना ओ हायोबाथ' जों गुबाजिआवनो जों उन्दुलांनो हानांगोन आरो। आंखौ फोरोंगिरिया फोरोंनाय हिसाबै गु बाजियाव उन्दुलांनो हा नांगो गु बाजिनि उनाव जोङो उन्दुनानै खमसे खम जोङो ब्रै बाजियाव सिखारनो हानांगो आरो।
उम उम उम उम उम बेनो। अ एक्सारसाइस माने जोङो खार नाय बारनाय आरो न' नङा होमबा?
खारनाय बारनाय माने खारनाय बारनायाथ' खारनाय बारनायखा ओरैनो ओ किसुमान बा आदा बयग बा बयेक जानाय मानसिफ्राथ' नोङो बारनो हाला नालाय बिसोरो खारनाय हुदाखौ सेस्ता खालामबा मोजां जायो आरो नोंथां। आंनि हिसाबैबा आरो उन्दुनाया जोंनि ओ देहाखौ स्ट्रं लाखिनायनि मोनसे ओ गोनांथार जिनिस आरो आं बुजियो आरो बे उन्दुनाय गैयाबा औ दे बुं नोंथां।
आरो ओ खायसेखौ नुनो मोनो जे ओ गोबाङानो सानाव उन्दुनाय हुदाखौ बानायो ओ आंनिबा आं सानाव उन्दुनाय हुदाखौ खालामोबा आं ओ एसे थान मोनखाङो मोजां मोना आं बे हुदाखौ।
औ
लोगोसे गाज्रि हुदा बेनो जे सानाव उन्दुनाय लोगो लोगो बिथांङा साननि खामानि बियो मावनो हायि जालांङो
औ सानाव उन्दुनाय सरसाया आरो औ औ सानाव उन्दुनाय सरसाया
साना उन्दुनाय बे गाज्रि आंनि थाखाय मानोना बेयो उन्दुयोबा खामानियाव बायदि खामानिखौ इसे बियो गारनांगौ बायदि जाहैयो आरो आरो अओ बेहा आलसि जालांङो मानसिया
औ सानाव उन्दुनाय लोगो लोगो नो बिथां माने मा जायो मिथिबायना मालाबा जेनेबा जों दिनै हमना ला आं दिनै खामानि गैया आरो हा दिनै सानाव उन्दुबाय समफोरबो खामानि गैया आं सानाव उन्दुबाय नेक्स्ट दिनाथ' आंङो खामानि थागोन बै खालि आंङो जोबबोद उन्दुनो ओंखारगोन आरो माने
नंगौ नंगौ नंगौ नगौ न नगौ नोंथां नंगौ नगौ
बेबायदियाव जोंहा सा औ सानाव उन्दुनायनि प्रब्लेमा बा प्रब्लेमा बेबायदि जायो आरो नोंथां अब्लाबो जोंङो न'आव थाबाय थानाय न'आव थाबाय थानाय मानसिया एक्सुवलि सानाव उन्द नि समा बाथ्राखौ खालामना लायो नाथाय मालाबा बियो खामानि मावनो गोनां जायो नालाय बेवहाय माने बेहा प्रब्लेम जायो आरो आरो
बेनो आरो दे र रं नों बुंग्रोननाय नोंथां
औ आरो जोंना बे आलसि आलसि होनोब्ला जोंहा बे फुंङाव फुंङाव उथिनाय सरसाया जोंहा गोबबांङानो गैया आरो नोंथां
ओम नंगौ नंगौ नंगौ
फुंङाव थिन बोसोरसाया गैयिनि जाहोना जाबाय जों जों थाब उन्दैनि जाहोनाव जोंङो फुङाव थाब सिखारनो हाया आरो बे सिखारनो हायैनि सिखारनो हायै गुबै जाहोना जाबाय जों थाब उन्दुया आरो बे जुथ' उ उन्दुलांनायथ' जिनिस नंला मानो होनोबा आखाइयाव मबाइल थायो नालाय बयहाबो बे मबाइल सबाइल एसे नायलानायावनो जोंहा समा बारलांङो बिदिनो उनाव उले जायो आरो बे बेबायदि जाहोननि थाखायनो फुंङाव सिखारनाय आरो नाथाय जों बे हुदाखौ गारनो हायोबा मोजां जायो आरो नोंथां दा नोंथांङा फंनैसो माबा बुंनायदोंमोन बुंजागोन
अ अ अ आंबो बिदिखौनो बुंनो सानदों जे मोनसे बाथ्रा उन्दुनायनि बागैनो जे आं डक्टर सासेनिफ्राय मिथिनो मोनदों हेल' खोनादों ना नोंथां? अ डक्टर माने डक्टर सासे मोनदों जे ओरै बायदि उन्दुनाया आगोलनि बाथ्रामोन आरोना आगोलनि आगोल जोंनि आबै आबौ बाजै आजौमोना माने हरनि ओइ बे अर जोंनाय साथि नंङा होमबा ओै साथि माने साथिनि थावा जोबगोन जोबगोन होननानै न'खरनि बयखौबो फिसौ एबा फिसाजलाफोरखौ उन्दुदो फिसौ उन्दुदो फिसौ ओरै बुंङोमोन आरो माने जे थावा जोबसिगोन साथिनि थावा जोबसिगोन बारा लगायबाय थानो हाया थावा गाब दिनै जोब्बा गाबोन बबेनिफ्राय लाबोनो बिदि होननानै थाब थाब उन्दु होदोंमोन
औ
खिन्थु बे खामानिखौ मावनाय लोगो लोगो मोजांखौनो मावदोंमोन बिसोरो आबै आब
औ औ होमबानिया उननि सरसया जाहैबाय
अ सरसे जाहैबाय आरो लोगोसे ओ जेरै जोंनिया सुगार, डायेबेथिस, सुगार बायदि हमनाला केन्सार बायदि बायदि बि बेफोर बेरामा माने उन्दुनाय उन्दुनाया मोनसे खम जानायनि थाखायनो बेनि जा होनावनो जानो हमदोंलै आगोल माने बोराय बोर बोराय बुरैफोरनिहा बारा नुवामोन बेफोर बेरामखौ हमना ला सुगार, प्रेसार बेफोरखौ नुवामोन मानोना बिसोरो हाजासे नांगौ नांगौ समाव उन्दुना लायो ओमफ्राय सोरांनानैनो सोरांनि बा सान ओंखारारियावनो बिसोरो थाल साल लाना एसे फोथाराव थाङोमोन आरो। अ एसे सिखारोमोन आरो खामानिफोरखौबो बिसोर मोजाङैनो सम लानानै सम मावोमोन ओ बेनो आरो बेनिफ्राय बे मोजां उन्दुनायनि जाहोनावनो बिसोर बिसोर खौ गोबांखौनो बेराम जानायखौ नुनोमोना
औ बेमार आजारा नाख्रेबनो हायामोन आरो
अ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ माने डक्टर सासेया बुंनायखौ आं माने खोनानो मोनदों आरो जानबुंनि जोहैनो मोनदों आं बे बाथ्रा खौ ना नाथाय जाहोना बोर आबै आबौमोनाबो बेनो जाहोनमोन। बिसोरबो गियोमोन जे थावा जोब्बाथाय गाबोन ब बबाव रां मोनबावनो जों लाबोनो।
औ औ रांनि रांनि आंखालनो औ।
अ खें-खें-खेंस्लायै माने खिन्थु खेंस्लायै ओजोंहाय मोजांबो जागासिनो बिनो बाथ्राया
औ खेंस्ला औ नोंगौ नंगौ औ। एक्सेलि एक्सेलि मानसि ओ आगोलनि मानसिया ओ बे थाव गैयैनि जाहोनखौ होयोमोन। थाव गैनि जागोनावदि बिसोरनि देहाया बेसे स्ट्रं जादों बेखौ बिसोरो सानस्लाबना मोनाखैबो जानो हायो नाथाय जों दिनैनि ओ धोरोमनि मानसिफोरा बेफोर बाथ्राखौ साननो गोनां जानानै फैदों आरो नङा होमबा नोंथां? मानो होनब्ला जोङो दिनैनि जुगाव आरो जोंहा थावनि प्रब्लेम गैला नालाय।
नंगौ नथां नंगौ नंगौ ओ माने आगोलो मिथिबाबो मोजांखौनो मावोमोन दानिया दानिया मिथिनानैबो माने इनडरेक्टलि गाज्रिखौसो खालामगासिनो आरो मानसिफोरा सुबुं माहारि
औ औ नोंथां औ आं मोनसेथ नोंथांजों आङो रायज्लायफिनसै नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोन गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दङ। दे होमबा नोंथां।
अ दे होमबा नोंथां दे दे दे।
औ दे